औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
हेल' औ खोनादों नोंथाङा औ-औ आं नोंथांनो हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोनना
औ हागोन नोंथां
औ-औ सोलोंथाइखौ लानानै जों सानदों
ओ नोंथां सावराय जागोन नोंथां
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नोंथां नङा होमबा सोलोंथाया सोलोंथायानो जोंनि गुदि आरो सोलोंथाइजोंसो जोङो फारफ्रोमबो खामानिखौ जों मावनो हायो बिदिनो सोलोंथाइ गैयाबा जे माने जे जिउआ जिउआनो खाना मानोे मेगन नुनाबो नुयैबायसा आरो सोलोंथाइ गैयाबा औ जेरै न' गंसेया जेरै मुदा गैयाब्ला गसंथेनो हाया थिग बिदिनो सोलोंथाइ गैयाबो मानसिया बे मुलुगाव गसंथिनो हाया आरो अब्ला नोंथांनि नोंथांनियाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे सोलोंथाया बोरैहाय जोंखौ जिउ थानायाव हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोलाय
औ नोंथां माने सोलोंथाया माने जोंनि जिउ दानायाव माने गोबां गोहोम खोख्लैयो माने आ बे गाव थोंजोङै नायोबा माने दानि दिनावहाय माने सोलोंथाया माने बिराद गोनां जानानै फैबाय आरोना मोन बिथिङावनो दा नोंथाङा जुदि सोलों थाइ गैयाब्ला माने बे दानि आथिखालनि हालोदजों माने खाबजानांगौआ माने गोरलै नंला आरोना मानो होनबा गासैबो बिथिं ङावनो सोलोंथायानोसो सिगां जानानै दङ नालाय दानि औ माने नोंथाङा जुदि जुदि सोलोंथाइ गैयालासिनो अबेबा मोनसे जायगायावफोराव थाङोबा बा बेयावहाय नोंथाङा माने खाब जाहैनाय नङा आरोना माने नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुजिनो थाखाय बा बा बेनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखायबा नोङो बै जायगानि जेन'बा माखासे बुजिनांगोन माने राव फोर बुजिनांगोन आरो नोंथाङा जुदि फरायनायाव गोसो होआबा बेफोर रावफोरनि सो सोमोन्दै बोरै मोनथिनो ना नोंथां नङाबाबो नोङो जेन'बा नोङो गियानफोरखौहाय मारै मोननो बिदिया जों बेखौ नायोब्ला माने आलादा रोखोमनि नुनो मोनो जे सोलोंथाइ लानाय मानसि आरो सोलोंथाइ लायै मानसि बेसोर सानैनि गेजेराव नायोबा जोङो गोबां गुबुन गुबुन मिलायलायैखौ जों मोननाय मोनो आरो ना नुनो मोनो माने औ सोलोंथाय फिथाय गोनाङावहाय जेसेबां नोङो गियानखौ गियान गोनाङै जेन'बा बिनि आखल आखुफोरखौ नोङो नुगोन आरो बिनि बियो माबायदि आरो माबायदि बुजियो बेफोरखौहाय माने आलादा रोखोमनि आरोना सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरा माने बुजिनायानो आलादा आरो सोलोंथाइ गैयै मानसिफोरनि बुजिनायानो आलादा आरोना आरो नोंथाङा जुदि सोलोंथाइ लायोबा माने गासैखौबो बुजिनो हानाय गियानखौहाय नोंथाङा मोनगोन आरो ना आरो जुदि नोंथाङा सोलोंथाइ गैयाब्ला आरो माखासे खोथाखौहाय माने हमस'नो हाया बा बुजिस'नो हाया हाया बिदि जायो आरोना साननानै नायोब्ला माने साननानै नायनो माने जोङो नुनो मोनो जाहैबाय सासे सोलोंथाइ गैैयि मानसिफोरा खौ जुदि नोंथाङा माबाफोरनि थाखाय जेन'बा माबा गोरोन्थि नुनानै नोंथाङा सोमजायोबा बा बुजायोबा बेखौहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन जाहैबाय माने बिसोरो गावखौहाय माने आंखौहायसो रोङा होननानै माने बिदि बिदि बुंदों माने गाज्रि बुंदों आंखौ सोंखारिदों आंखौ रायदों बिदि सान सानो आरोना बियो मोनसे औ औ औ लेखा औ लेखा रोङैफोरनि थाखाय आरोना बिदि औ बिदि सानो आरो ना ओमफ्राय जुदि
द
जुदि नोंथाङा फरायनाय मानसिबा माने सोलोंथाय फिथाइ गोनां मानसिबा नोंथाङा सानगोन अ आंखौहाय माने बिदि फोरोंदोंसो बिथाङा माने आंनानै बे जायाखै आंनिनो गोरोन्थि बिथाङा फोरोंदोंसो बिदि साननायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथोआा जेनेबा जों सैथोखौ फोरोंङो माने सोलोंथाइयानो जोंनि जिउनि सोरां नङा होमबा सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमबो नांगौ जेरै नों बबेबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला दि नों सोलोंथाइ नांगोन जायो जेनेबा आथिखालाव। इ सेकुरिटि थानो मोनो दिनैनि दिनाव नडा होमबा।
उम उम।
जनो एइ खालामोब्ला कालास‌ इद पास फर्थ ग्रेडनि साख्रि मावनोबाबो नोंनो सिकिउरिटि मावनोबाबो नोंनो। नोंनो क्लास ओइट पास गावखौ सार्टिफिकेट दिहुननानै होथारनांगोन। अब्लासो नोङो बेयावबो खामानि मावनो हागोन आरो अब्ला जोंनि सोलोंथाइया जोबोद दावगाबाय दिनै आथिखालाव नोङो गोबां मेट्रिक पास जाबाबो नों दिनै मास्टर जानो हाला गोदोथ' जों मेट्रिक पास जाबानो। लनि फोरोंगिरि जानो हायोमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव नोङो। सेकेण्डारि पास जानांगोन लोगोसे जोङो डि एल एड लानांगोन। बिदिनो आरो नोङो हाइ सक स्कुलनि फोरोंगिरि जानोबा नोङो बिए पास जानांगोन लोगोसे नोङो बि एड थाथारनांगोन आरो नङा होमबा। बिदिनो ओरै कलेजनि प्रफेसार जानोब्लाबो नोङो दिनै। एम ए एम ए जानांगोन एम ए एम फिल बिदिनो। नोंहा पि ओस डि डिग्रि नेट स्लेट। थानांगोन अब्लासो नोङो सासे लेक्सारार जानो हागोन आरो। अब्ला दिनै जों आथिखालाव जोङो सोलोंथाइया जोबोर जौगाबाय दिनै सोलोंथाइनि गेजेराव। गेजेरजोंनो नोंदों आंजों दिनै नुलायाबाबो जों सावरायनो हादों नङा होमबा। मबाइलखौ जाय मबाइलखौ जाय दिहुनना होदों बा। जोंनो हान्था मेलाखौ जाय खालामना होदों बिथां बिगियानिकफोरासो खालामना होदों नङा होमबा दिनै। जों नोंदों नुलाइयाबाबो आं। खोथाजों खोथाजों सावरायहरनो हादों नङा होमबा मबाइल। मबाइलखौथ' सासे साइन्टिस्ट सासो दिहुनदों नङा होमबा बेखौथ' जाम्बा बेंग्रा मानसि। दिहुनाखै नङा होमबा जायाफोरा गियाननि जायफ्रा फरायनानै जेरै बिथांमोना सफ्टवेर इन्जिनियार खालामदों। इन्जिनियार फरायलांदों बिथांमोनासो दिनै मबाइलखौ आबिस्खार खालामदों। आरो थिग बिदिनो जों जेनेबा जों दावबायनाय बे। जायखौ जोङो फ्लाइट होनना बुङो नङा होमबा बेफोरखौबो सासे बिगियानासो दिहुनदों नङा होमबा। जायनि गेजेरजों जौगा। बिथांमोना आमेरिकायावबो थांनो हागोन थ' लण्डनावबो थांनो हागोन थ' गासिबो नङा होमबा। जेराव नोङो मुभिं जाया नों खिथुयावबो दोरोदा लाख बेखायनो नोङो डाइरेक्ट जगासेनो नों इउ ए सि आव मोनहैयो। बेफोर खम जाथाया दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजों जौगानायनि गेजेरजोंसो जादों आरो नङा होमबा। आरो नोंथाङा मोनसे खोथाखौ। बेखौ बुंलांदों जेनेबा जोङो बबेबा जायगायाव थाङोब्ला जेरै मोनसे। जायगायाव लिरनाय दोङो बेखौ जुदि नोङो फरायनोबो रोङाबा नोङो बे जायगायाव थांनानै जेबो। मिथिनाय नङा नङा होनबा? गोबां जायगायावथ' नों दिनै माल बुस्थु नोङो मार्केट शपिं मलाव मानसियानो थाया। जायखौ नोङो सुइस थुनानै। थिंनो नोङो माल बुस्थुखौ बायना लाना फैनो हायो। बेयाव सिखाव सिथोब जेबो गिनो गोनां गैया। नोङो फैसाखौ पेमेन्ट खालाम अब्लानो माला हारसिंनो गगोन आरो। अब्लाथ' गोबां सोलोंथाइयाथ' गोबां जौगाबाय नङा होमबा जेराव बजार मार्केटआव। बो मानसियानो थाला। बेयाव नोङो हारसिङै मुवा बेुसादखौ नोङो खननानै लाना फैनो हागोन फैसाखौ पेमेन्ट खालामनानै। लाना फैनो हायो आरो थिग बिदिनो सोलोंथाइनि। गेजेरजोंनो बेफोराव जौगानाया जादों नङा होमबा नोंथां। आरो जों सोलोंथाइजों साफ्रोमबो मानसियानो जोङो जिउ राहा दानो हायो बेखायनो जोंनो गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ नां सोलोंथाइया गावगायनि थाखाय आरो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा सोलोंथाइजोंनो गोबां सोलोंथाइ थायोबा गोबां खामानि जिउआवनो मावनानैबो जानो हायो आरो
उम
अब्ला नोंथांनियाव आं सोंनो लुबैदों जेनेबा सोलोंथाइजों जोंबा जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायै जों गोबां खामानिबो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो हायो
सोलोंथाइनि अनगायै ना ना सोलोंथाइजों
लानानै जों माबा मोनसे मावनो हायो बेनि नोंथाङा मा मोनसे फोरमायनो हायो आरो ज सोलोंथाइखौ लानानै जों मोजां हाबा मावनो हानायखौ बिनि सुंद' सोमोन्दै
औ सोलोंथाइखौ लानानैथ जोङो ओ बिदिनो साख्रिफोर मावनानै जानो हायो आरो ओ बे नङााखि सोलोंथाइ लानानै गासैबो साख्रि लानांगौ बेथ नङाना ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय जोङो माने माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो हायो जेरैहाय नोंथां ओ आबाद मावनायनि सायावबो लानो हागोन सोलोंथाइखौ एग्रिकालसार दिडिपार्टमेन्टाव बिनि गेजेरजों नोंथाङा आ माखासे आबाद मावनायनि आदब खायदाखौहाय मिथिनो मोनगोन आरो ना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओ माखासे बिजनेसनि थाखायहाय माब बोरैहाय ओ गोजौआवहाय लांनांगौ बिजनेसखौ बोरै मा खालामोबा मा आइडियाजों माबायदि आं मा होनो सा सानदुंनानै माबायदियैहाय ओ नोंथाङा बिजनेसावहाय आगान होजेननांगौ बेनि स सोमोन्दैहाय माखासे फरायनो हायो बेनि थाखायबो आरो बिनि अनगायैहाय नोंथाङा जुदि स्कुलफ्राव मावनो गोसोबा बेफोरावबो मावनो हायो नोंथाङा फरायनानै जे डि एल एड लानानै बा बि एड लानानै नोंथाङा स्कुलाव फराय फरायनो हागोन आरो नोंथाङा जेरै बुंदों प्रफेसारफोर जानो जेरैहाय ओ नेट बिदि होनानै एम फिल बा पिओसडि खालामनानैहाय ओ माबानो हायो ओ प्रफेसार जानो हायो बिदिबो फोरोंनो हागोन आरो ना माने सार जानो हागोन बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने खामानिफोरखौ नोंथाङा मावनो हागोन दे नोंङाखि माने फरायनानै जे फरायनो फरायनायखौ जोङो साख्रि लानानैल मावो ब फरायो बे नङा नालाय ओ बिदिनो माखासे गियान खौहाय मोननो हायो आरोना मोननो
औ नंगौ नोंथांमोननिया सैथो औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगाखौ बेखेनावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन दे औ गोजोनथों